नोंथां खोनादोना?
औ नोंथां खोनादो
औ औ नोंथां जोङो जानाय लोंनाय बागै रायलायनोसै।
रायलायजागोन नोंथां।
दा नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो एसे फोरमायदो।
आङोथ अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि जानो मोजां मोनो।
औ ओमफ्राय जेनबा अनलाजों मा मा जायो अनला गोजा जायो नामा?
अनलाजोंथ' ओ अनलाजों बेदरबो जानो हायो आरो बिदिनो मथर आलुफोरजोंबो संनानै जानो हायो। आरो औवा मेवजोंबो जोङो अनलाखौ जानो हायो।
औ औ। ओमफ्राय बे सबायखौलाय सबायखौ माजों जायो?
सबायखौ जोङो सामजोंबो जानो हायो। साम आरो ना नाजोंबो जानो हायो।
औ ओम ओमफ्राय नोंसिनिखौ औ औ औ सों दे नोंथाबो सों
नोंथाङाबो सबाइ अनला ओंख्रि जायो जानांगौ?
जायो मानो जाया जानो जायो जोंथिंबो जायो अनलाबो जायो जेनेबा सबाइ सबाइखौ जोङो सामजों जायो। सामखौ जोङो औ औ जोङो साम सामखौ जोङो बायनानै जाया जोङो दैमायाव हमना जायो। जोंथिं
नंगौ जोङो सामखौ दैमायावबो हमनानैबो मोनजायो आरो बाजारफोरावबो जोङो बायनानै लाबोनानै संनानै जायो। सामखौ बोरै जायो होननानै बुङोबा ओ साम'खौ जोङो खन्नानै लाबोनानै जोङो साम' साम'खौ सोमनानै दोनो बिनि उनाव बिनि सामनि दाखोनखौ जोङो बोखारो ओमफ्राय बिनि उनाव साम' खौ दानो। बेनि उनाव जोङो दाननानै गुसुं गुसुं खालामनानै बेखौ जों मोजाङै हुनानै लायो।
उम
हुनानै बेखौबो जोङो संनानै जायो आरो जेरै जोगोनारफोरजोंबो जोङो सामखौ जानो हायो आरो सबाइ
सबायजों औ
जोंबो जों साम खौ जानो हायो
उम
नोंथाङाबो जायो जानांगौ ना
जायो मोनो जाया जानो जोंना आलुजों जाया आं जा आलुजों जाफेराखै सबायजों जाफेरबाय ओमफ्राय ओरैनो गोजा जाबाय जेनेबा साम ओरैनो गोजा साम खौ ओरै एरननानै थारमाने साम गोजा एवनानै जाजायोना बिदि जायो आरो
नोंथां मोननि हालामाव ओरैनो दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं थाइगं गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
दैज्लां बा दैज्लांआव ओ दैज्लांआव थ जोगोनार दङ जोगोनार जोगोनार गायो लेस्रा लेस्राबो गायो ओमफ्राय बे जोंनाथ दा बेखिनियानो मैथा सैथा थायो जेनेबा ओमफ्राय आं मोजाङै बारा मिथियाना
बे मैथाखौ ओ हालेवनानै गायो ना खदालजों जावग्लिनानै गायो ना फैयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हायो जोंथिंथ बांसिनानो जेनेबा खदालजों जावगनानै गायो किन्तपदाना एसे बायोबा ट्रेक्टरफोरजोंबो एवनानै गा गा फैयो थारमाने जोंनिखै बांसिनानो ट्रेक्टरजोंनो एवनानै फोयो नोंसोरनिखिंबो बिदिनो खालामो दा?
नोंगौ जोंनिथिंबो दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो जिंखा, पथल आरो काके्ल बिदिनो बायदि बायदि मेगं मैथा जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौ मोननाय जायो।
जोंनिथिंबो मोनो खांख्रि खांख्रिखलाखौ नोंसिनिखै खांखिलर होनो ना खांख्रिखला होनो? बेखौ खांख्रिखला जोंनिखिबो खांखिलर बांसिन होनो
नंगौ नामा
औ ओमफ्राय बे हाइब्रिदखौबो गायो नामा नोंसोरथिं हाइब्रिद जि थायो बे खां खां खांखिलरा
औ औ गायो ओ नोंथांमोनहा मैथा खौ माजों बांसिन जायो?
मैथाखौथ' जोंना बांसिन ना ना फिसाजों जायो ना गिदिरजोंबो जायो। ना गिदिर जेनेबा रौ मिरगाफोरजोंबो जायो आरो मालाबा मालाबा ओमफ्राय मैथा गोजाबो जायो
नंगौ नामा
उम
जोंखि बे बेबायदिनो मैथाखौ ना नाजोंबो जायो। आरो मैथाखौ सयाबिनजोंबो जायो
नोंसिनिखैबो जायो? सो
नोंथाङा मायबा सो सोंनो सानदों नामा
माबा आं माबा सोंनो सानदोंमोन जेनेबा ना नाफोरखौ हमनो रोङोना रोङा रोङोना रोङा नोङो
नाखौथ' ओ ओ जोङो हमनाय जायो। ओ दुब्लि फाथारफोराव इदिनो एंखावरि ना बेफोरखौ गुरनानै जायो
औ नोंसिनिथिं मानसिफोरा हमसोगारो खोमा ओमफ्राय माबोरै माबोरै हमो एसे खिथानो हागोन ना माजों माजों हमो ना सेखाइ गिदिर
जेखाइजों जेखाइजों बिदिनो दुब्लि फोथोरफोराव जेरै जों ना ओंखारोबा जों फलजोंबो हमनानै जानो हायो आरो
औ औ
नोंथांमोननि थिंबो बेबायदिनो जायो जानांगौ
औ जोंसो दाबो दा दा दैज्लां बोथोर नालाय ना मोनो जेखायफोरजों गुरहैयो आइजोफोरा जेखाइ लानानै थांना गुरना लाबोयो ओमफ्राय ट्रेक्टर एवनायफोराव खुसिया खुसिया मोनबोयो आरो जोंनिथिं
नोंथाङा जेखाइखौ माबोरै बा बानायो फोरमायनो हागोन नामा?
बानायखौथ' आंथ रोङा खिन्थु मिन्थिगौ आरो औवाजों बानायो गोरों बानायनो गोरोंफोरा बानायो ओमफ्राय जोंनिखैथ' दा बानायग्रा इदि बारा गैया नालाय बाजाराव बायना लाबोयो बायना लाबोनानै गुरहैयो आरो
ओ जोङो जेखाइखौ औवाजों बानायो नोङा होमबा नोंथां।
उम
औवाखौ जोङो दाननानै लाबोनानै मोजाङै बेखौ ओ खाथि सैनानै जोङो जेखाइ बानायनो थाखाय जों दिरुंनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां? जोङो दुरुं दुरुंनि गोनांथि जायो बेनि उनाव जोङो जेखायनि जेखाइ हेबनो थाखाय जोङो जेखायनि महरखौ होनांबाय
उम
जेखाइ हेब्बाय जेखाइ हेबबाथ' दुरुंनि गोनांथि जायो। आरो नोंथाङा ओ ना हमबा ना लानो थाखाय माखौ खौ बाहायो।
ना हमबाथाय खबाइ खबाइखौ बाहायो दा खबाइफोर गैयाबाथाय बालथिं फोरखौ बो बाहायो जेरैबाथ जोंनि बाहायनांगौ जेनेबा गोदोनिफ्राय बाहायबाय जे आइजें बे बुस्थुआ खबाइयानो गोदोनि फ्रायनो बयबो खबाइखौ बाहायबो नुनो मोनो। खबाइखौनो बाहायो बां नोंसि निखिबोथ खबाइखौनो बाहायो।
नोंगौ जोंनिखिजाबो खबाइखौनो बांसिन नानो बाहायो।
उम।
खौनो बांसिनखौनो लानाय नुयो
ओमफ्राय बे सेन सेनफोरखौ बाहायगोन ना बाहाया सेन खखा
सेन खखा खौबोथ जों दैज्लां बोथोराव बाहायनाय जायो। दैजां बोथोराव जोंङो दुब्लि फोथारफोराव जोङो सेन सानानै ना जायो
उम
सेन खखाखौबो जों औवानिफ्रायनो मोनो औवानिफ्रायनो जों बानायनाय जायो।
जोंनिखिबो बिदिनो बानायनानै बो बायनानै बिदिनो सानानै जायो आरो। नाफोरखौ ओं बिदिनो मैथाफोरजों जायो ओमफ्राय एवनानैबो जायो बाथोनबो जायो बिदिनो नोंसिनिथिं बे खांख्राइखौ मोनगोन ना मोनाब्रा खांख्राइ मोनगोन ना मोना?
मोनो
औ खांख्रायखौबोथ हमो नोंसोरो?
औ हमो।
ओफ्राय बाथोन
खांख्राइखौबो जों दैमायावनो दैमायावनो मोननाय जायो जों खांख्राइखौ हमना लाबोना जोंङो मैथाफोरजोंबो जानाय जायो। आरो ओरैनो बाथोन देनानैबो जों जानो जायो खांख्राइखौ। नोंथाङाबो खांख्राय हमो जानांगौ ना।
हमो जों सम सम मालाबा मालाबा हमो ओमफाय ओम।
नोंथाङा खांख्राइखौ माजों माजों जायो।
जोहाथ मैथाजों जायो बांसिनानो ओमफ्राय ओरैनो गोजाथ जों बाथोन जायो मैथा ओमफ्राय ओमफ्राय बाथोन बे मोनैयानो आरो बांसिन औ। ओमफ्राय बेलेग
बेबायदिनो जोंहा गोबां मैगं थाइगं दङ'।
औ बे खुसिखौ माजों जायो नोंसोरो खुसियाबोथ मोनो नों
खुसियाखौ ओ खुसियाखौ जोङो आलु-आलुजो जोबो जानो हायो
आलु जों नोरसिंबो होयो जानो हागौ ना औ औ ओम
नों नोंथाङालाय मा मा होनानै जायो खुसियाखौ?
जोंथ बांसिनानो बे नोरसिंजोंनो जायो बा हायसा बांसिनानो नोरसिंजोंनो जायो दे।
गोथावना नेरसोनजोंनो
दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथनोसै खोमा नोंथां ओम जोबोर गोजो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै बिदिब्ला दोनथनोसै।
दे बिदिब्ला नोंथां।